औ नोंथां
औ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलनि सुबुंफोरा न'खरफोरखौ माबोरै जिउ खुंनाय जायो एसे फोरमायलाय नोंथां।
नोंथां जोंनि ओनसोलनि नखरफोरनि जिउ खुंनाय होनना बुङोब्लाथ जोंनि ओनसोलाव गोबां नखरखौनो आबाद
औ नोंथां।
खुंलांनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो बेनि अनगायैबो खायसे खायसे न'खरफोरखौ बेफार फालांगि आरो खायसे खायसे न'खरफोरखौ बेबादिनो साख्रि मावनानै नखर खुंलांनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां। आरो जोंनि नि न'खरफोरा गासैबो बिदा फं बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब बिनानाव अनज्लायनानै ग्रोम ग्रोम नखर खुंलांनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा नोंथांमोननि नि ओनसोलनि न'खरफोरनि न'खरफ्रा माबायदि जिउ खुंलाङो एबा माबायदि नखर खुङो बेखौ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
उम हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलनि नखर दानाय जिउ खुंनाय राहा लामायानो जाबाय बांसिनानो बेफार फालांगि बेफार फालांगि खालामनानै जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा ओ न जिउ खुङो नखर दायो बिदिनो उफेरा खेथि आबाद मावनानै बिदिनो मैगं थाइगं फाननानै हाथाय बाजाराव लांनानै जा एसे रां मोनो बेजोंनो नखरफोरखौ सोलिनाय जायो। आरो खायफा खायफा साख्रिबोब मावनाय दोङो साख्रि मावनायनि बिबाङा खमसिन आबाद मावनानै बेफार फालांगि खालामनाय सुबुंफोरा सुबुंनि नखर दानायफोरा गोबाङानो होनजागोन साख्रि आवलाया एसे खम दङो जोंनि ओनसोलाव नोंथां। नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो साख्रियावलाया बांसिना आरो बेफार फालांगि बांसिन नोंथां औ नोंथां
नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बादिनो जोंनि ओनसोलावबो साख्रि मावनाया एसे खम
औ नोंथां।
आरो गोबां बुंनो थाङोब्ला आबाद मावनानै जानायखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो नोंथां आरो हायसे हायसे खौ हाजिरिया मावनानै जानायखौ नखर खुंलांनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां
नोंथां आरो आं नों थां
जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोराबो बिदिनो गावजों गाव हाजिरा मावनो थांङो सोरबा लिंबा थांङो बेनि नखराव बै थांनानै खामानि मावहैनानै हाजिरा मावनानै ओ जिउ संनाय जायो।
नोंगौ‌ नामा
फालांगियारि बिथिङावबो खायफाया गैया गाहाय नालाय गाहाय बिथिं बिसोरो बेफोरबायदि सुबुंफोरा हाजिरा मावथिंनानै मालायनि नआव थांनानै हाजिरा खामला मावथिंनानै जिउ खुंनाय जायो नोंथां।
नोंगौ नामा नोंथां नोंथां आरो आं नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबैयो दे जोंनिया नखरनि बिगोमा होनना एबा नखरनि गाहाय होनना बुङोब्ला खायसेखौ आइजो आरो खायसेखौ हौवा बांसिनखौनो हौवा माहारिखौ होनना बुंङो नंङा होमबा? एबा नखरनि बि फाखौ होनना बुङो नङा होमबा? बैफोर बायदि न'खरनि एबा न'खर बिगोमा जाय हौवा मानसि गैया जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि न'खर फोराबो गोग्गो न'खर खुंलांनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो। जायनि जाउनाव बे बे न'खरहा हौवा मानसि गैया गासै हिनजाव फोरल' बेफोरबायदि न'खरखौबो दाउ अमा फिसिनानै बेबायदिनो खायसे आबाद मावनानै बेबायदिनो गोग्गो न'खरखौ गोग्गो न'खर खुंलांनायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो बे दाउ अमा फिसिनानै बेफोरखौ हाथाय बाजाराव फाननो लांनानै रां खामायनानै ए न'खर खुंलांनायखौ नुनो मोनना जायो नोंथां जोंनि ओनस लावबो आबाद आबाद होनना थ खालि हौवासाफोराल' मावनो हानाय बेबायदि नङा
औ नोंथां औ नं औ
आथिखालाव आबादा जेनबा नंगौमोन गोदो गोदाय आबाद होनाय लोगो लोगो जोंनो नांगौमोन नङा होमबा मोसौजों हालेवनांगौमोन आरो बे मोसौजों हालवनो हौवासाफोरलसो हौवा एवो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
खालनि जुगावथ मोसौनि गोनांथि गैलिया नङा होमबा नोंथां आगजु जेरै टेक्टरजों हालेवनानैनो हिनजावसाफोर हि हिनजाव माहारिब्लाबो आबाद मावनो हानाय होमबा नोंथां
औ
मावनानै बिदिनो मैगं थाइगंनि आबाद फाननानै। मावनानै उ थाइगंखौ हाथाय बाजाराव फाननानै आरो माइ आबाद मावनायनि उनाव माइखौ फाननानै बेबायदि बिदिनो रां खामायनानै बेबायदिनो हौवा माहारि गैयै एबा हौवा मानसि गैयै न'खराबो गोग्गो नखर खुंलांनायखौ जोंनि ओनसोल फोराव नुनो मोननाय जायो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदिनो नखर बिगोमा गैयै आइजोफोरा न'खर खुंलांनायखौ नुनो मोनो नामा नोंथां।
औ नुदों नोंथां गोबां जोंनि ओनसोलाव आइजो फोरानो गोग्गो नखर दानाय खौ नुनो मोनदों खायफा आइजोफोरनि ओ हौवाफोरा ओ गावसोरनि ओ लोंनाय जानाय बेफोराव मुखुब थानानै खायसे बेमार आजार जानानै थैनायखौ नुनो मोननाय जादों। थैनो जायि बैसोयावनो थैदों। बेफोर बायदिनो गथ' ग'थाय थालां-थालाङो आरो आइजोफोरा गोबां कस्थ'नि गेजेरजों गावसोरखौनो लाजिया माया ओ आखायसे आबाद मावनानै खायसे फालांगि खालामनानै गोबां न'खरखौ ओ जोङो जोंनि ओनसोलाव गोबां गोग्गो न'खर दानाय खौ नुनो मोनदों नोंथां खायसे खायसे आइ ओ आइजोफोरा बयलार दाननानै जिउ खुंनाय नुनो मोन्दों गोबां आइजोफोर खौनो। बाजाराव जों थाङोब्ला। बयलार दाननाय नुनो मोनो ना फाननाय नुनो मोनो लोगोसे हाबथिंनाय मैगं बेफोरखौ बिसोरो फाननानै ओ रां एसे एनै मोननायजोंनो दोनथुम दोनथुम गावसोरनि फिसा खौबो लेखा फराफोरखौबो गोरों खालामनायखौ जों नुनो मोनबोदों। थां लोगोसे गोबां गोबां बिथिङाव नायनो थाङोब्ला गोनां गोनां सुबुंफोरनि फिसाफोरनिख्रुइ गैयै गैयै सुबुंफोरनि फिसाफोरखौबो जोङो मोजां लामाथिं थांनायखौ नुनो मोनदों नों थां जोंनि ओनसोलाव गोबां। नखरफोरानो बांसिनानो हौवा हौवा माहारि गैयि नखरानो बांसिन होनबाबो बारा भुल जानाय नङा दा नोंथां आइजोफोरा गथ सानै सा थाम बिदिखौ लानानै गोबां कस्थ' मावनायजोंनो गावसोरो ओ जेंना जेंसि सौसिनानै बिसोरो गावसोरनि नाजानायखो नाजाथाबथारनानै गोबां गोग्गो नखर दानायखो नुनो मोनदो नोंथां।
नोंगौ नामा नोंथां?
फोरबायदि जोंनि जोंनि ओनसोलनि बायदि ओ जायोना
जायो नोंथां। बेबादिनो जेरै खायसे हौवाफोरा लोंना जाना गफबना थानानै गावसो गाव गावनि जिउखौनो खहा खालामना लादों। जायनि जाउनाव न'खरा सोलिनायाव इसे उसुबिदायाव गोग्लैदों। बे उसुबिदायाव गोग्लैनानै नखरनि आइजो माहारि एबा बिमाफोरा बेबायदिनो हाथाय बाजाराव मैगं थाइगं खाना लांनानै हाथाय बाजाराव फानहैनाय बिदिनो दाउ अमा फिसिनानै हाथाय बाजाराव फानहैनानै रां खामायनानै नखर खुंलांनायखौ आरो नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो ओ हाथाय बाजाराव दाउ अमा फिसिना फाननानै बेबायदिनो गथ गथायफोरखौ गोजौ सोलोंथाइ होनायखौ जोंनि ओनसोलावबो नुनो मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो गोबां बि बिदिनो आइजोफोरा ओ दाउ, अमा फिसिनानै बोरमा फिसिनानै बिदिनो गोबां बाजार बाजार फानथिङो बिदिनो रां खामायनानै गावसिनि न'खरफोरखौ ओ जौगाहोनायाव बिसोरो गोबां बिहोमा ओ खालामनानै लायो आरो गावसोरनो नोंथां।
नोंगौ नामा नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव बाजाराव बांसिनानो आइजोफोरखौ मुवा बेसादानो जा बायदिसिना खामानिफोरखौबो मावनाय नुयोना नुवा नोंथां?
एसे नुनो मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां न'खर दानायाव हौवा माहारि गैयाब्ला गोबां उसुबिदा जायो नों नोंथां
नोंगौ नोंथां आरो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो खायसे आइजोफोरा जेरै न'खर दानो थाखाय गोग्गो न'खर खालामनो थाखाय हौवा मानसि एबा गाव गावनि फिसाय थायोब्लाबो एबा फिसायाबो खामायोब्लाबो बेबायद दिनो बिसोरबो इसे हौवाजों समान बेबायदिनो खामायनो थाखाय बेबायदिनो हाथाय बाजाराव खायसे गला होनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि सानि गला बेबायदिनो मैगं थाइगंनि एबा सि गला बेफारबायदि फैनायखौबो ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां ओम
साम'नि ओनसोलावबो बेबायदि बेबायदि खालामो नामा नोंथां?
आइजोफोरा ओ जना थानायखौ आङो नुनो मोना। जोंनि ओनसोलनि आइजोफोरा गोबां हौवाफोरजों समान समान खामानि मावफानानै हौवाफोर हौवाफोरजों फैसा आरजिनायाव एबा रां आरजिनायाव गोबां मदद होबोनायखौ नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव हौवाफोरा गुबुनाव खामानि मावनो थाङोब्लाबो गावसोरबो आइजोफोरा न'आव थानानै गोबां ओ बिदिनो बाहेरा खामानिजों लोगोसे ओ जिब जुनार फिसिनाय न'नि फिसिनाय ओ जिब जुनारफोरखौ मोजाङै जोथोन लायो लोगोसे बिसोरबो हौवाफोरजोंनो थांफानानै खायसेया खामानि मावफााहैयो बिदिनो गोबां आइजोब फोरा जोंनि ओनसोलाव हौवा माहारि खौ हेफाजाब फोबोनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां
नंगौ नामा नोंथां नोंथां बिदिब्ला दिनैनि थाखाय एसेनोसै नोंथां।
दे नों
गोजोन्थों नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां।